नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि नामा
औ फ्रियैनो दङ नोंथां
अ बिदिब्ला आङो नोंखौ गोसोखांदोंमोन माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ एसे रायदाव हरनाय जादोंमोन आरो
जागोन जागोन जागोन दे नोंथां
नोंथाङा फ्रिबा जोङो सावरायदिनि औ आयदाया जाहैबाय बैसागु आरो बैसागु फोरबो
औ
दा बे बैसागु फोरबोनि बैसागु फोरबो फालिनायनि आयदानि सायावहाय एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां जों
औ औ सावराय जागोन नोंथां सावरायजागोन बैसागुनि सोमोन्दै बैसागुनि सोमोन्दै सावरायियाबो गोबां गोबौ जाखाबाय मोजां मोनगोन गोसोआ बेफोरखौ सावरायब्ला दे नोंनो जुरि गोदो नोंनो बुंग्रो अब्ला नोंथां दे
नोंथाङाबो मिन्थिखागौ जेहेथु बर' हिसाबै बैसागुआ माखौ बुङो नङा होमबा नोंथां जोंना बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो बे जाहैबाय बैसागुफोर जायखौ जायनि मोनफ्रोमबो बर' गामियावनो बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय फालिनाय नुनो मोनो। जों उन्दै उन्दै उन्दै समनिफ्राय नुबोदों बैसागुखौ मारै फालियो आरो बेखौ बर'फ्राल' नङा बुंनो थाङोब्ला आसामनि गासै हारि हारि हारिसाफोरना गुबुन गुबुन नाम लानानै फालियो जेरै आसामनि एसामिस होनना बुङो जों जायखौ जों बयबो बिसोरो बिहु हिसाबै बे बैसागुखौ गुबुन मुं लानानै फालियो आरो बे एखे दिनावनो गुबुन गुबुन हारिफोरना गुबुन गुबुन रोखोमनि नेमखान्थि जों लानानै गुबुन गुबुन नेमखान्थिजों फालियोब्लाबो जोंना बर'ना मोनसे नेमखान्थि दङलाय ना बे नेमखान्थिफोर आरो मारै मारै फालिबोदों गोदोनिफ्राय जों नुुबोनायखौ एसे बुंफोरनानै होजोबसै नोंथांनो जिहेथु जों नुबोदों उन्दैनिफ्राय। जे बैसागो फोरबोखौ जोङो बैसागो दाननि सेथि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बिनि। सानसे सिगांनिफ्राय जोंना मोनसे हाबाफारिल' लोगोमोनबाय एसे थाग बैसाग दाननि से थार खालारनि सिगांनो जोङो मोनसे हाबाफारि लाग्रोयो बे जाहैबाय संक्रान्ति एबा मोसौ बैसागुबो होननानै जों बेखौ बुंनाय जायो। दा बे संक्रान्ति दिनावहाय जों मा खालामो गामिनि रायजो राजा बोराय बेन्थ' गासैबो ज' जानानै जों हाग्रायाव थांनानै बिदिनो गोखा गोखै मैगंफोर खांलाय लायो आरो गोदोनि नेमखान्थि बायदिब्ला गोखा गोखै जानाय मैगं जेरै गोबां दङ बे मैगंफोरखौ लाफा सायख'नो खिफि बेन्दों नो मानामुनि बिदिनो जंग्लावरि दाउला फेन्दा बेफोरबायदि गोबां दं आरो सेजौ दाइनथाना बिसिबांबा दंदां आंबो मोनथिजोबा जायखि सेजौनि बांसिन दं आरो मैगंफोरा बेबायदि मैगंफोर बेखौ खांनानै जों बुथुमनानै ज' जालायनानै रायजोआव जायो आरो संनानै। बेदरजों जोंनाथ' अमाया फेभरेट बेदर नालाय बे दिंनखालि अमाजों। संनानै जायो ओमफ्राय बेखौ जानायनिबो गुबै जाहोन दं माने फोथायनाय दं आरो। गाम गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय आबेै आबौमोना फोथायमोनखि बेखौ बे दिनखालि जायोब्लालाय नो माने एखेबारे गोसोआव थानाय बा गोसोथ' थानाय देहायाव थानाय माखासे बेराम बेराम आजारफ्रा खेबसेनो स्रां थांगारो जाहैदों ओमफ्राय गोदान बोसोराव बेमार आजार जायानो फोथायो आरो बिसोरो ओमफ्राय नैथियाव जाहैबाय मोसौ। बैसागु माने बेयाव दिनखालिनो जायो माने बैसागु बैसागुआ ओरैबायादि। फुङावनो मोसौफोरखौ होनोनानै लाङो आरो दैयावहाय गामिनि मानसिफोरा ओमफ्राय। लांनानै बिसोरखौ मोनसे दैयाव लांनानै थुखैहैसै आरो थुखैनानै। मा खालामो लाव फान्थाव बायदिसिनाखौहाय हानानै बेखौ मान लोंनानै बिसोरखौ गानहोलायो। बिदि आरो। गाननानै ओमफ्राय मोनसे लावख्रि बिफां होननाय दंमोन आरो गोदोहाय बे लावख्रि बिफां फिथाइ थालायलायो। बेखौ लानानै मोसौफोरखौ बुयो आरो बुस्रोदो थारमाने। बुस्रोदनायनिबो खारन दङ माने मोसौफोरनावहाय सानाय सुनाय बेराम आजार। बिदिनो गोबां रोखोमनि बेमार जायो बे बेमारफ्रा जाहाथे जाया। बिनि थाखाय बे जारिनाय बायदि जायो बिसोरना बेखायनो बे लावख्रि बिफांजों मोसौफोरख बुस्रोदो बेनिफ्राय गोदान दुंरुं लाबोनानै बायनानै। बे मोसौखौ खानानै बेखौ जोङो लाफिननाय जायो दा मोनसे खोथाखौ आङो खोना मोनदों। सासे लोगोनिफ्राय कि बैसागु दिनावहाय लायनोनो माने मोसौ बैसागु। दिनावहाय मोसौफोरखौ बुनो मोना जाहैबाय लावथिजों ओंखायनो लावख्रि बिफांनि बे दालायजोंनो लासै लासै होनानै लाङो बेबायदिनो नियम दंलाय आरो। दानिया बेथ' बे थांबाय बैसाग दाननि सेथि खालारनि सान सिगां दाना बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्रायबा ना बैसागुबा फैसै आरो मानसिफोरनि बैसागुवा गुबै बैसागु बे दिनहालागै। गुबुन गुबुन मानसि गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि फालियो मानानि रायजो राजाफ्रा ज' जालायनानै जोंनि थानसालिफ्राव गावगा बागाव इसोरखौ आर'ज गाबलाय लायो आरो गोदान बोसोर हिसाबै जेरै बाथौ। फ्राव बा जोंनि मन्दिरफ्रावहाय बयबो गावबा गाबाव बिदिनो थानसालियाव आर'ज गाबलाय लायो। बेनिफ्राय मा। खालामो उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ एक्सेन्स खालामलायनाय जों नुनो मोनो आरो। बे गोदान बोसार हाबनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन फालियो सानजाहा बिदिनो आर'नाइ होलायनाय मानाय गिदिरफोरनो बेबायदि। बेबायदि जायो आरो बेनिफ्राय जोङो नफ्राव थांनानै बयनावबो बोर सारस्रोलायनाय जाहैयो आरो बोर होलाय। नाय गेदेरफोरखौ मान‌ होलायनाय न न थांनानै बिदिनो माइरं मागिनाय बा जोंना सेरेबबो लोंलायनाय नुयो जोङो गामिफ्रावहाय। ओमफ्राय बिदिनो दल खाम सिफुं जथा सेरजा खाम गंगोना आरो थरखा। गोबां बर'नि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय दाम जुंफोरखौ दामनानै आइजेंफोरखौ लानानै जोङो गान खनै खनै मोसानानै। एखेबारे गामि दरसे गिदिंबाय थायो आरो बिदिनो स्नि दिन हालागै बेयाव गामियावहाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ। फालिनाय नुबोदों नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा बैसागुवावथ' बैसाग दाना सेथि खालार निफ्राय बे समाव बोथोराबो गोदान फिफां-लाइफां फ्राबो एखेबारे गोथां खालारनि दावउसिन दाउला गाबनाय बेराद समायना जायो आरो बे सम। माव बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो हिनजावफ्राबो दख'ना गोदान गोदान गाननानै खेरा माला लानानै। फोथा गिदिर गिदिर थुनानै मोसानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अब्ला बे बिदिनो गामसा। गोदान गोदान गाननानै ज ज एखेबारे बोराइ बेन्थ' उन्दै ओनला बैसोनि फारागथि गैयालासे बयबो ओंखारबोनानै। बे दिनावहाय जोंनो ज' ज' ओंखारलायनायखौ नुनो मोनो दा आंथ' आंनि। सान्थौखौ एसेबाबो फोरमायना होबाय नोंथाङाबो। बैसागुनि सायावहाय नोंनि बुंफोरलुखौ एसे फोरमायना होदों।
आंबो एसेब्लाबो बुंनोसै बर' जानानै बैसागुनि सोमोन्दैथ' मिथिखागौ नोंथां।
गासिबो बर'फ्रानो मिथिखागोन मानोे मिथिया जानो बैसागुआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि।
थैजोंनो नांथाबनानै थाबोनाय गोदोनिफ्रायनो। आबै आबौनि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिनि नेरसोन बा हारिनि सिनायथि बैसागु होनबा। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गासैबो मानसिफ्रानो मिथिजोबो। माखासे खिनिखौथ' नोंथाङानो बुंलांबाय। होनबाबो आंबो बुंसै बैसागुफ्राव हाय जोंनियावहायथ' ओरै हाजो गाखोनाय मेला जायो बैसागु सम संक्रान्ति दिनावहाय जेब्ला होयो बेवहाय हाजो फुजा दङ' बावखुंग्रि होननाय बेवहाय बयबो मानसिफ्रा लोब लोब फैयो जेरखम ओरै चिरां बाक्सा गासिबो जिल्ला जिल्लाफोरनिफ्राय बिदिनो गबागाव गावबागाव जिल्लाफोर फोरनिफ्राय गोजान गोजाननि नोङो जोंनि बैसागु फोरबोखौ नायनो फैयो आरोखि बेवहाय बयबो खाम जथा सि फुं सेरजा गोबां रोखोमनि दामजु लानानै बयबो रंजा बाजा बाजा मिनि खुसियै गाखोयो हाजोखौ मानि बे हाजोआ मानि थाखाय। थाखायहाय फोरबो खुङो मानो थाखाय मानसिफ्रा फैयो होनबा बेखौ। गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दङ' जे नोंथां बेयाव हाजोआव गाखो गोन बैसागु दिननि बा संख्रानथि दिनखालि गाखोयोब्ला गाखोनो
औ।
मानसिनि साननाया जाफुङो होननाय फोथायनाय दङ। जोंनि बर'आवहाय औ। दा बेखौनो बयबो मिजिं लानानै गोसो गोथारै बयबो जों बर'फोरा फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां गिदिर उन्दै मान होलायनानै गाखोयो आरोखि गोसो खुसि लानानै जोंनि हारिनि मानसिफ्राबो बांसिन फैयो गुबुन हारिनिफ्राबो मोजां मोननानै फैयो नोंगौ फैनांगौ मोजां। मिथिनांगौ
औ‌ नंगौ नोंथां।
जोङो ओ खुसि खुसि फैनानै बिदिनो जेब्ला मोनायो अ ब्ला जोङो गावाबागाव नाव फारसे फैफिननानै गामियावहाय गोखा गोखै संक्रान्थि नि जायो बेखौनो नोंथांआनो दहाय सिगां एसे सिगां बुंलांबाय। बेखौ अमाजों जोङो। जौसेथानि बारा गोखा गोखैफोरखौ जों खांनानै गामियाव जायो अमाजों बेखौ जाफोयो जों हाजो गाखोनानै आरो जोङो बेनि फ्राय जोङो बोसोर गोदाननि नामैहाय गामियाव बेहाय गावबागाव जोंनि गामियाव जों ज'नो बिदा फंबाय बिदिनो आदै मादै बयजोंबो मिलायनानै बयनिबो न'खर न'खर न' खर हाबो बोसोराव खेबसे आरो बिनि अनगायैबो बैसागुआव गोबांफोर जोंना नेम दङ' जे
उम
माखासे फंबाय बिनानावफोरखौ आबै आबौमोनखौ लानानै जोङो गोसोफोरखौ खुसि खालामनो थाखाय गामियावहाय बुलायनाय गैया रागा जोंलायनाय गैया खाम सिफुं जथा लानानै मोसायो
नंगौ नोंथां नंगौ दा बर'फोरनि गोदोनि बैसागु दिनावहाय माखासे दाम ग्रा देग्राफोर दङ'मोन नङा होमबा नोंथां दा बे दामग्रा देग्राफोरखौ नोंथाङाबो मोनथि- खायो जानो हागौ। नोंथाङा मोननैसो दामग्रा देग्राफोरनि नामखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा गोदो बैसागुआव जों बाहायग्रा
मिथिगौ मिथिगौ नोंथाङा मिथिगौ जोंनि बर'नि दामग्रा देग्राफोरनि दङ' खाम दङ' सिफुं दङ' सेरजा दं गरखा दं जथा दं आरो दंबावो गोबां नोंथां आंनि मिथिनायखिनिया बेनो आरोखि बेफोरखौनो दा जोंनि गेजेराव जेरावहाय बांसिन दा सोलिगासिनो।
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो बुंफ्लां आंथ' दसे समनि गेजेराव बैसागुनि फोरबोनि आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांजों गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय नङा ओमबा नोंथां ओ जोंनाथ' समाबो जा बे बेनि थाखायनो नोंथांखौ आङो ओ बे आयदानि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ्रा आंनो मोनथिहोनाय थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर दे नोंथांनिसिम
औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै उननि समाव सावरायलायनो मोनबावगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां
बहथ गोजान